हेलौ
औ नोंथां
खोनादों ना?
औ खोनाबाय खोनाबाय दे बुं।
मा खामदों नोंथां?
दायो आङो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै दसे
अ नंगौ नामा नोंथां आंबो बिदिनो दंथयो नोंथां। जिरायग्लांनानै गोलोम बोथोरबो नालाय जिथु नाखि दायो बोथोराबो बिराद गरम नोंथां।
ओम ओमफ्राय दायो माबा टपिकनि सायाव रायलायनोसै नामा
औ नोंथां आयदा मोनसे नि सायाव सावरायनो सान्दों आरो। नोंथाङा दिनैनि सान खौ बोरै बोरै बारहोलांखो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन अ दिनैनि साना आंना मोजाङैनो थांदों बुंनांगोन। मानो होनोब्ला फुङाव आङो जेब्ला सिखारो सिखार नायनि उनाव ओ सानैसो माने आंनिनो फरायसाफोर सिगांनि बेफोरखौ माने टिउसन फोरोंनाय जायो। टिउसन फोरोंनानै माने माखासे बिसोरनिफ्रायबो फरायसाफोरनिफ्रायबो इन्टारेस्टिं माखासे जोंङो अ जेनेबा ओ मा होनो बेखौ जोङो माखासे खोथा बाजार रायलायनायाव जंखायलायनाय एदावलायनाय बेफोर खौबो जोङो ओ जेब्ला रायलायो अब्ला जोङो बे समाव गोजोननाय मोनो नङा होनोमब्ला बिदि औ ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला टिउसनजोबनानै जेब्ला टिउसना जोबो अब्ला इदिनो दसे ओ लामा बेरायग्लांबाय लामा लामा बेराय लांखांनायनि उनाव दुगैबाय बेनो उन नाव ओंखाम जानाय जाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बोथोराबो दैज्लां बोथोर नालाय दायो। अखा हाबाय दिनै अखा हानानै नसियावनो जिरायनानै थाथ'ग्रनो गोनां जाबाय आरो ओमफाय बिदिनो बिदिनो माखासे खामानिफोरावबो बेस थ' जालांबाय थिग बिदिनो नै दिनैनि समा ओ बारबोनाय जाबाय आरो। नोंथांनियालाय बोरै
आंनाबो बिदिनो नोंथां फुङाव सिखारग्रोमोना जोंनाथ' हिनजाव मानसि नालाय गिबि खामानियानो संनाय खावनायाव फैग्रोयो। दुगैस्रां लोब स्रां खालामबाय खालामनायनि उनाव इदिनो न' बां सुस्रांनानै थोरसि लथा सुस्रांनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय संनानै खुरहनानै जाहोखांबाय जाहोखांनायनि उनाव आरो ओरैनो दसे मबाइलखौबो गारनो हाया नालाय मबाइलबो नायबाय ससियेल मिडियाफोरखौ एसे बोलानानै नायबाय आरो रायलायनांगौ गोनां आंगोफोरजोंबो दफा रायलायबाय रायलायनायनायनि उनाव आरो मोसौ बोरमानि बिथिङाव फैलायबाय
उम
मोसौ बोरमा खास्लायबाय आदार होबाय अमानो आरो बेथिंजाय बोरमा खास्लायबाय बिदिनो आरो दुब्लि बारियावबो जोंहा दा दै दैज्लां बोथोर नालाय दुरबारियावबो माने खोथिया नायफा नायफा खालामामनांगौ आरो
औ
दानिया आरो मोसौफ्रा गनानै बोरैबा जाबाय बायोबा बेफोरनि सायावबो जोथोन लानांगौ जानानै फैयो नाहरबा नाहरबा खालामनांगौ जानानै फैयो।
औ नंगौ।
औ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंथ ओ दिनै अखा हायाखैबायदि
जोंनिथिं हादोंमोन नोंथां दसे। हादोंमोन ओमफ्राय होनबाबो बो माने बांद्राय बिदि बुरजा हायाखै आरो ना। ओरैनो फ्रि फ्रि गोलैबाय गोलैनायनि उनाव दुंलाय एसे स्रां जालाय सान्दुं दुंलाय ओमफाय बे दसेनो जोख्रेबलाय जोमै जालाय बेबायदि जागासिनोमोन आरो। बोथोरा जोंना।
ओरैनो गरमफोरनि बिबाङा माबायदि नोंथांमोननिथिं दासान्दि?
गरमखौथ मा होनो नोंथां अखा हालाय गारलाय जाबाबो माने बिराद गुदुं आरो। बिराद गरम सोलिगासिनो दङ जोंनि जायगायाव। ओंखारनोनो हाया हाया बायदि मोनदों नोंथां। नोंथांमोननि बोरै सोलिदों।
जोंनिथिंबो बिदिनो जिहेथु दायो दैज्लां बोथोर ना। बिदिनो दसे सेनो हाब्रबबो माने दसेनो माने बबे बबेनिफ्राय जोमै लाब्रबनानै हायो माने खम खौनो मोना आरोना बे बादि थासारियाव दं आरो दायो। जिहेथु दायो दैज्लां बोथोरबो जाबाय नालाय हमनोबो हाया बोथोरा जिहेथु बे ओ बोथोरानो दैज्लां बोथोरखा अखानि बोथोर होननाय जायो जेखौ। औ
नों ओ नोंथांमोना गायनाय फुनायफ्रा ब्रोरै नोंथां।
जोंनिया गायनाय फुनायफ्रा बरथमान दायो खोथिया खुबैनानै दोन्थदों खोथियाखौथ मिथियो खोमा नोंथाङा?
औ औ मिथियो नोंथां ओरैनो मा मा खोथाया गायो बायदि नोंथां मोना?
जोंनिया खोथायाया रनजित होननाय मोन से दङ आरो ओ परिमल होननाय मोनसे दङ आरो बिदिनो आरो माइब्रा दङ। बेखिनियानो मोनथाम मोनथाम खिस सिम गाय नाय जायो आरो माने जोंना
अ जोसाफोरखौ गाया नामा नोंथांमोनथि?
गायनाय जाया मानोना जोसाया जोंनिया।
ओम
एसेग्राब गसाबो बाराया आरो माने जोसाखौ गायोबा माने एसे लस दङ आरोना। मानो होनब्ला जोङो बेखौ बेखौ जोङो यावल'सो बाहायनाय जायो जोङो जानायाव थ' जोङो बेखौ एसेग्राब बुरजाफोराथ' जानायबो जाखाया नालाय बेखायनो जों एसेग्राब गायनाय जाया आरो माइब्राखौ जाहैबाय जोङो मागो दमासि बेयाव जोंहा एखेबारे नां औ जाहैयो नङा होमबा? बेनिखायनो जों माइब्रा बेखौ गायनायनिफ्राय माने नागारनो हायै जायो आरो।
अ जानाय लोंनायाव नांगौ जानानै फैयो।
औ
जोंनिथिंजायबो नोंथां बिदिनो रनजित गायो माइ। सालिबो गायो जोंनिथिं बाहादुर आरो बेनि उनाव आरो बै खिलां गोनां माइखौ मा होनोमोन। नोंथां बावगारलायलांबाय औ। अ औ बावा बे बावाखौबो खेथि खालामनाय जायो आरो जोंनिथिं
अ
बिथिंजाय जोसाखौथ' नांखागौ जोंना माने जोसाया बिराद गोनांथि आरो जोङो जोसाखौनो माने जानाय बायदिबो बाहायो जानायावबो बाहायो माने रनजित फोर खौबो जानायाव बाहायो जेरै बेबायदिनो जोसाखौबो जानायावनो बाहायो फरिमलाबो जोंनि थिं दं नोंथां दंनायालाय फरिमलखौबो मा मावो मावनायालाय अब्लाबो फरिमलाहाय फरिमला गाहाय गाहाय जायोजे नोंथां हानायाव एसे उसुबि मोजां मोनो होननानै
अ
बांसिनानो जोंनिथिं मोजां मोना माने न'खर फा न' न'खरफा न'खरफाफोरा सोरहाबा सोरहाबा गायो गायनायालाय होनबाबो बांसिन जोंनिया रनजित आरो जोसाखौ बांसिन आबाद मावनाय जायो आरो।
औ ओरैनो बेसेबांसो बुरजा मावनाय जायो नोंथांमोनहा आबादखौ?
हा आबाद मावनायाथ' जोंना दस बिगासो मावो आरो जि बिगा। जि बिगासो जागोन आरो। बे जि बिगासोखो आबाद मावो बिथिंजाय आरो खावसेखौहाय गय गायनाय जायो ओमफाय बिथिं जाय आरो मोसौ बोरमा खानोबो जायगा दोननाय जायो नोंथां।
औ ओमफ्राय ओरैनो जोंनाथ' दायो माइ गायनाय सिजोन नोंथाङा माइ गायफेरो मोनफेरबायमोन नामा?
औ नोंथां। माइखौथ' उन्दैनिफ्रायनो गायनो मोनदों आङो जेब्ला एसे रोंहांबायमोन रोंबायमोन बै समनिफ्रायनो माने रायज्लायनो रोंनायनिफ्रायनो माने बिमा बिफानि ओइ माइ गायनाय खेथि मावनाय खौ नुबोनानै दुब्लि फोथाराव थाङोमोन जिथुनाखि जोङो अब्लानिफ्रायनो बिमाजों थाफा थाफा फा हाब्रुआव गेलेफा गेलेफा ओंखानो लासै लासै रोंबोनानै गायनायानो दासिमबो गायनांगासिनोखा आरो नोंथां।
औ ओरैनो जिथुनाखि गायबाय जोङोना जेनेबा गायबाय हमना ला। गायखांनाय उनावहाय जोङो बे खौ ओ जेब्ला मोनो अब्ला हायोना। हाखांनायनि उनाव जों खौ न'आव लाबोयो बे न'आव लाबोनायाव जोङो मोसौजों होयोना ना माबा बेलेग मिसिनारिफोरजों होनाय जायो जेरेबा मारा होनाय
जोंनिथिंथायथ' नोंथां माने बिराद गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बांसिनखौ बाहायो आरोना जोंनिया बिदि टेक टर बायदिसिना बेबायदि गोदान गोदान आगजु फोर ओंखारदों। जेरावना मेसिन बायदिसिनाफोरा बेखौ जोंनि जायगायावहाय बाहायनाय जाया नोंथां। जोंनिया गुबैयैनो माने मोसौजोंनो मारा होनाय जायो आरो मोसौखौनो गावजों गाव माने मदद होलाय लायनाय जायो सो सबनिबो न'खरावनो मोसौ थायो नालाय ज'नो माने ज' ज' जाबाय बेनाव जोबबा बेनाव बेबायदियै माने मावनाय जायो आरो मोसौखौबो लांलाय लाबोलाय बिदि खालामलायनाय जायो बिसा मारा होआबा न'खरावनो मानसि थानायफोरा बा सोरहाबा सोरहाबा मानसि लानानै होनाय जायो आरो केेन सेनो गिदिरनो माराखौथ' बोरै होयो मिथिखायोदा नोंथां
मिथियो मिथियो नों थां मोनथि खिथु नैबेखौसो जायगा लानानै जायगा बुहुद गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो नालाय बे मोन मोनसे बाथ्राखौ सोंनाय जादोंमोन आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां नोंथां सोंनायाबो थारखौनो सोंदों बांसिनानो जों होनायखौ जों नुनो मोनो ना आथिखालाव खिन्थु जोंनियाव बेबायदि होनायखौ नुनो मोना माने बाहायथ'वाखै आरो ना उनफोरावसो मा जायो बुंनो हाथ'ला खिन्थु जोंना दा सोलिबाय थानाय सम समाव मोसौजोंनो मारा रा होयो मोसौजोंनो आबाद मावो आरो हासार हुसार बेफोरबायदि बाहायनाय नेमाबो जोंनियाव गोबां खम नोंथां बेफोरखौ जों बाहायनायानो जाया जागोन बिदिबा नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा
औ दे नोंथां बिदि एसेनो सै